हेलौ,
औ
खोनादों
औ खोनादों
उन्दुबाय नामा
उन्दुवाखै दङ ओरैनो जिरायनानै
रजानाया जाबाय नालाय आंबो दङ जिरायनानै नै
अ अ
मोजांबा खबरफोरा
अ थिगानो दङ दे। नोंथांनियालाय
दङ आंनाबो मोजाङैनो
औ औ
फरायनायफोरलाय माबायदि
फरायनायाबो बिदिनो थिगानो औ औ
ए मा साबजेक्टआव फरायदोंमोनथाय नोङो बावखारबायलाय आङो नोंखौ लोगो मोनो गोबाव जाबायना
आंना बर'आवनो
नङा ओरैनो माबा इउनिभारसिटियाव फराय लादो होननाया
अ आसा
माबाव हा
मानदों।
इउनिभारसिटियाव लादों होननाया
औ
मास साबजेक्टआव लादोंमोनथाय
बरआवनो
ज
औ औ
ओरैनो जों थांजों एसे इन्डास्ट्रिनि माबायावसो बिथिङावसो रायजलायनो सानदोंमोन आङ
अ अ रायलाय जायोदों
आसाम दा आसामाव जोंना इन्डासट्रियाव बांसिन साहा बागान बांसिन द आंङो दोंनायालाय जोंनि माबायावबो साहा बागानबो दङ साबोननिबो दङ थां दङबायायदि नदां एसे साहा बागानफोराव जोंनि इडास्ट्रियाव माबायदि सोलियो दा नोंथाङा मिथिगौ नबाय इसेलाय माबायदिखौ जाबोयो बा साबा इन्डास्ट्रियाव माबायदि लांङो
अ आंथ बांद्राय मिथिया बेखौ थेवबबो थबो माने साहायाथ आसामावथ माने साहा बागाननि थाखायनो फेमास
ओंखायनोथ
औ ओमफ्राय बिदि बिनि प्रसेसखौ आं बांद्राय मिथिया दे खिन्थु
औ गायनाय माबानाय ब्रालाय माबायदि
अ बेनोथ आं बांद्राय मिथिया
अ एरनो साहा बागानफोराव थां थांपेराखै
साहा बागान थांफेरदों औ मोजां नां
ओ
औ ग्रिन ग्रिन माबा मानायखो बे न नागारजुलियाव थांफेरदो बेनिफ्राय आरो मेन'क साहा बागानाव थांफेरदो
खरांगरलाय।
हा।
माराव'
खरा मरायाव अबेथिंमोनथाय।
आाम बे मस बाद बाराै।
अ आतसा आतसा थ इ बिदिनो। थांफेराखै आरो
एखदम माबा पाहार जोंंखिथिं भुटान खाथिबो नंद्राया आरो ना ।
अ आदसा अ अ अ। अ थांफेराखै आं बेयाव ओमहो ।
अ बेयावबो मोजांआनो
उम उम साहा बागानफोराथ' ओरैनो नायनो मोजां जाखायो ।
औ। ओरैनो जोंनि आसामाव बांसिन साहा बागानसो नुयो बेलेग ओरैनो माबाफोराव गुबुनाव बांसिन नुनो नङा जोंनि सा आसामाव मानो बांसिन जानाय बायदि मोनो नोंथांआ?
आंनि बायदि आंनि मिथिनायावथ' माने आसामनि हायाना सा सा आबादनि थाखाय माने स साहा आबादनि थाखाय माने मोजां होननानै मिथियो आरो आं माने । माने बांसिन जायो आरो आ सामनि हायाव साहा माबाया सा बागाना ओंखायनो ओंखायनो माने बेनो खोमा रिजोन आ । बांसिन जोंनियाव मोनो। हायो।
आं अबेनि बेखौनो सानो साननायालाय । ओरैनो साहा बागानाव जोंथायोमोन नालाय
औ जेतिया बे माबाफोरा इंराजफोर फैनाय टाइमआवमोन ना
औ बै समनिफ्रायनो दोङोमोन इंराजनि आगोलावबो दंबावसोमोन ।
फ्रानोमोन खोमा सोरबा औ औ बिसोरनो
दङमोन आरोना बेखायनो एरैनो नु दङ बेलग हादोर आवबो दङ । श्रीलंका फोरावबो दङ जायफोर पाहारिया ए रिया बा बेफोरावनो दङ'। श्रीलंकावबो दङ गोबां दङ श्रीलं आवबो
औ दङ' दं उम।
एरनो नोंथाङा एसे सोंदोमोन माबायदि जाय' हननानै साबायदिखौ ओरैनो साहा बागानफोरावलाय नोंथाङाथ' मिनथिखाबाय पाहार जायगाया इसे गोजौ जायगा नांगौ माने
अ आदसा गोरान नांगो ना
गोरान नांगौ रानस रावाव नांगौ हास
अ आचसा आचसा
सावग्रायनाय होनना बुंनांसिगोन आरो
उम उम उम।
थारमाने दंफांफ्रा बारा गोजौ जालाय आइयाना बैनि थाखायनो गोजौ जाया आर' ना साहा बागाना गोजौ जायामोन। बांसिन हायाबो रानस्रावनि ओमफ्राय आरो बिजौखौबो हाना होबाय थायो नालाय ओंखायनो आरो गोजौबो जाया ओमफ्राय औ।
ओमफ्राय जेनेबा रानस्राव जायगायाव माबायदि जायो बेयो।
औ। जेरैबायदि केकटास होनना मिथियो नालाय केकटासफोरा जेरैबायदि बाला हाया मायाव जायो। नाय बायदि बेबोथ' माने गोरान न' रानस्रावबाबो बिसोरबो दै खमबाबो थारमाने गावखौ फोथांना लाखिनो हानाय। माबा दं आ तामाने बिनियाव केरेक्टारानो बिदि आरो ना बिसोरनियाव गोहोआ जेनेबा केेटासबो गाव दैखौ बोना लायो। दै अखा मोनल'आनो बेबो बिदिसो नामा एरनो फरायनायावथ' जोङो दै बोना लायो होननानै बिदि मोनाखै। नाथाय बै दंफाङानो बि बिदिखा माने बांद्राय दै नाङा बेनो गाव थांना थानो थाखाय एसे दैयावनो जायो आरो दैज्लां बोथोराव जि अखा हायो।
अ
थोराव जोङो खरां बोथोर होनना बुङोना बैफोराव थारमाने दै गैयाबाबो गावखौ फोथांना लाखिनो हानाय गोहोखेनाखो ला खि आरो ना ओमफ्राय बै गा औ
बि-बि-बिनि बिलाइखो माबे मोनसेखो माबाय गोरलै गोरलैखो खायो ना बोरायखौ खायो बे सापात बानायनो थाखाय?
अ' सा पात बागान बानायनो थाखाय माने इयो एसे गोरलैद्रायबो नङा बांद्राय राद्रायनायबो नङा एसे मिडियामखोनो खायो आरो खमे बिसोरो पन्द्र दिनसो दोनो खोमालै गोरलैनिफ्राय दस पन्द्र' दिननि गेजेर जेरावनो खायो आरो।
अ' आच्छा माबायदि गायो ओमफ्राय बेखो ओ।
थ' बिदियानो सेम गाव माथ्र' आं माथ्र' माबाखौल' मिथिया बिनि बिसखौ माबोरै लाबोयोखो मि
बेखौनोथ' सान दों जेनेबा ओ बि थानाय फोरखोदो अ' आच्छा फुलि गायोना थानायफोरखो गायो सानो आं माने।
अ' आंथ' थानायखोनो नङाबा रोदाखो गायो होनना सानदों आरो। माने एरैनो एकदम डाइरेक्ट मु खायाखै नुनायालाय आङो रोदाखौ न'आव थानायखौ गायो होनना सानो गाव ए ग्रिन हाउस बायदि बानायना लानाय नुदों आरोना। एरेनो डाइरेक्टर थाबथानानै नायनो मोनाखै। ग्रिन हाउस बायदियाव इस थ' रोदाखौ न'आव माबाखो जायो होनना मिथिदों आरो बुहुद दंफाङानो रोदाया जायो नालाय बिदियाव रोदाखौ गायनानै गाव माबायाव दोननानै होबा बै समाव कजिथाया गायनाय समाव फिसा समाव ग्रिन हाउसाव लाखियो मानोखाने बांद्राय गोरान जायगायावबो लाखिया उन्दै समाव गोदिर जाबासो बेफोरखौबो बार बार गायस्लायनो नांगौ जायो एसे फार्स्टाव फिसा समाव। खननै खनथामसे बै सिङाव फार्स्ट रादा ओंखारनाया हादों ओंखारबोनायखौ हास'ना होयो ना मायाबा होयो होनना बुंनाय खोनादों आरोना क्रपसआव क्रपिं खालामनाय बायदि आरोना उम बेनिफ्राय बे साबलाइखौ लांनानै बेबायदिनो माबानानै इन्डास्ट्रीयाव लाङो आरोना ओमफ्राय बिदि गुन्दै खालामहोयो गुन्दै खालामनानै ओमफ्राय फोरानो आरोना। फोराननानै साप्लाय हरो होनना बुंनोसिगोन आरो दा बांद्राय बेनि प्रसेसखौ बांद्राय माबा खालामानो।
इनिफ्राय बे बिलाइआ माबायदि इदि ओ गल गल जायो?
अ' फिसा फिसा गुन्दै जाखांनायनि उनाव इण्डास्ट्रियाव जेनखै माबाफोराव गुन्दै जाजोबबाथाय
औ
गुन्दै जाजोब बाथाय गथायाबो माबा मेचिन रोखोम ओंखारबोनायखौ गुदुं जायो नालाय।
औ
दुंजानाखाय गल बायदि नुजोबो आरो ना।
अ' आसा उम, उम उम, उम।
खायजाया ओरैनो गल नङैबो दङ इ जों जेबायदिखो जायो जों दा जेखौ सायाव होबाय थायो बेफोरो ग्रिन टि होननाय बायदि नङाना बै गुन्द्रा द्रायासो बिदि जाफायो माने ओरैनो ग्रिन टि होनना बुंबाथाय गुफुर गुफुर पाथ्ला पाथ्ला जिनाय बायदिल'सो। ग्रिन टिया गोलाव गोलावल'सो ओरैनो बिलाइ बायदि नुखायो आरो बैबेसो मेन टिया माने जोंनिया नैबे माबानाया बे गुन्द्रा द्राय जानाय माबाफोरा ग्रा-ग्राइन्जार जुद्रायनाया एसे माबा खालामनानै माखौबा मिलायनानै मेचिन माबा फिननायखाय गथा जायो आरोना उम।
आस-आसामावथ' मा होनो इखौ गिदिर गिदिर इन्डासट्रि दंसै खोमाना बिनि?
सानि ना
अ'
थ' माबाफोराव नुनाया ओजा साहा बागान बिलाइ खिनावसो बिदि माबा नुदों आरोना माने एरनानै मेन टाउनाव माबायदि खालामफैयो बेनि प्रसेसखौ बारा मोजां मिथिया बेयावनो दाइरेक्ट जाखाना फैयोसोना ना आरो एक्सट्राबो माबा खाम प्रसेस खालामबावनो नांगौ इखौ मिथिया आरो।
गुवाहाटियाव मोनसे माबा दङ'। माने आसाम टि अर्थडक्स इदि माबा मोनसे दङमोन खो खोमा आं इदि गोसोआव दङमोन। से।
अर्थ'डक्स माने मायाव रिसार्चो खालामो ना ना माबा खालामो।
ओंखायनोथ' बांद्राय मिथिया आं बिनो नुनाय नुनाय बायदि मोन्दोंमोन आरो। खेबसे।
ओम ओरैनो आंथ' नुदों आं फिसा टि रिसार्च सेन्टार इदिबायदिसो नुदों आरो।
अ नंगौबो जानो हानाय। उम उम।
ओरैनो जोंनि आसामाव टि आ इन्डास्ट्रिया बेसांसो माबा खालामोमोनथाय कन्ट्रिबिउसन खालामोमोनथाय जोंनि आसामाव टिया।
बुजियाखै अ अ। आस्सा बेसेसबां पारसेन्ट ना।
औ थार्टि पारसेन्टसोना बेसांसो खालामो।
आ आं इखौनोथ' बावबाय। ओम
औ थारटि पारसेन्टसोयानो खालामोमोन। ए माबाया
उम उम उम।
ओम दे होमबा नोंथाङा उन्दुनोबो जाबायदां माथो बार'था बाजिबाय ना।
औ औ।
उन्दुनो ओंखारबाय दां ना एसे रायज्लायनायाबो गोबाव जाबाय।
औ।
उम ओंखामखौलाय माजो जाखो दिनैलाय।
मा मा होनगोनथाय दालि ओमफ्राय भिन्दि बाजा।
ए नंग। मोजां आनो जादों दे होमबालाय।
दे होमबा ना।
लाखिनोसै। देदे होमबा न औ।